औ नोंथां अब्ला जों दानि आइ मानि आयदाखौ माने खारै बानायनायनि मा
औ जागोन दे
औ नोंथाङानो एसे फोरमायग्रोना होदो जोंना खारैया मा खारैया माबायदि जायो?
औ।
उम
खारै होननानै बुङोब्लाथ जोंनि बर समाजाव माने खारैया माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जाबो जा बानायनानै जाबोजानाय आरो अ बर फोराथ गोदोनि समाव बिदि थावनि बाहायनाय बेफोरबायदि गैयामोन नालाय ओ खारैखौनो माने बाहायनाय जायोमोन आरो बांसिनै ओ दायो नायोब्लाबो नुगोनदि जोंनि दोरोङारि ओंख्रिफ्रा बांसिन माने खारैजों संनाय बिदि जायो आरो ओ जोंहा खारैखौथ गोबां मुवाफोरनिफ्राय बानायनाय जायो ओरैनो थालिरनिफ्रायबो बानायनाय जायो खारैखौ। आरो थाइगिर फोरनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो ओ बेसर साबा बे बेसरनि ओ फुखांनानै माने बे ओ बिफां जाय बेसरफोरखौ बेगरखौ बख' फुखांनानै बिफां बिफोरनिफ्रायबो बानायनाय जायो आरो।
औ नंगौ।
थालिरनिफ्राय बानायनायखौथ' थालिर दंफांखौ दानफाय माने ओमफायो थालिर दफांखौ दानफायनानै बिनि मादाफोरखौबो गासिखौबो जावखुनानै माने फोराननाय जायो। बेनिफ्राय फोरानना ने सानदुंआव मोजाङै रानजासे फोराननानै बियो रानो। लाथाय ओ अरज जों सावनाय जायो आरो। ओ अर होनानै सावसि गोन सावनानै ओ सालियो बेनिखौ मोजाङै ओ मो गासिबो मोजाङै खामजोबा नालाय ओंखायनो उम सा सालिसिगोन सालिनानै
उम।
गुन्दैफोरखौ माने दै एसे होनानै माने लादुरा खालामनानै दोनो आरो बिनिनो। दुलुर महरनि खालामनानै गोबाव समसिम जानो थाखाय आरो जोंना ओ खारैखौ बिदि दोनोब्लाबो माने जेबो जाया गोबाव समसिम जाजायो आरो बिनिख खायनो एनिफ्राय ओ बिदि खालामनानै दोननानै उनाव ओ खारैखौ जेब्ला ओंख्रिफोर संनो नांगौ जायो अब्ला सरो जोंनियाथ' नारेंखल खथा बिदिफ्राव आव माने जिगाबफोर होनानै बा मुस्रिफोर होनानै बिदि सायाव ओ नारि बेनि सिङावहाय नारेंखल खथानि सिङाव जिगाब बा मुस्रिफोर होसि गोन ओमफ्राय खारि होसिगोन दै होनानै सरसिगोन आ ओ ओमफाय खेबसेल होबाथ जोंना खारैया गोजों जाया माने गोसोमसो ओंखारो फास सरनायाव अ ओमफ्राय खेबनै खेबथाम बिदिनो सरफिनबाय थायोब्ला माने गोजों ओंखारो आरो जोंना बिदि ओ खारै बानायनाया जोंना बिदि आरो थालिरनिफ्राय बानायनाय आरो ना नोंथाङाबो ओ नों थाङा मा मा मोनथियो खारै बानायनायखौ एसे
नोंखोन नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनाथ गोदो जानाया जोबोद खममोन नङा होमबा? रुनानै जायो नङाबा खारैजों जायोमोन आरो हायनाया बो जोबोद खममोन आरो थाव बानायनोबो रोङामोन नङा होमबा? थाव बानायनो थाखाय बुंदों गैयामोन जेनेबा बेसरफोर फोनो रोंब्लाबो माने नोंथां होन्नाय बादिनो थालिर थालिरनि गासैबो बिफाङानो खारै जायोब्लाबो माने थालिरनि मादाव आथिया थालिरनि खारैया बयनिख्रुइ मोजांसिन होननानै बुङो बुङो आरो माने फोथाय आरो माने गोबां माने बिफां लाइफांनिफ्रायबो खारै जायो माने मुवा बेसादनिफ्रायबो खारै जायो ब्लाबो माने थालिरनि खारैया मोजांसिन गोबाब जायो होननानै बुङो आरो गोथाव जायो होननानै बुङो आरो मा ने रिमोनदला जायो होननानै बुङो आरो माने बे खारैया नोंथां होननाय बायदिनो जोंहा बे थालिरखौ माने इदिनो जावखुनानै थालिर फिफांखौ दाननानै फिसा फिसा खालामनानै सान्दुुंआव फोरानो बेनिफ्राय सावो सावनानै सान्द्रिजों सालियो जि एसे था हाबा थायो माने मोजां खामजोबा बे खौ सावफिनो नङाबा गारहरो आरो मोजांखिनि गुन्दै दै एसे लगायनानै माने ला इदिनो लारु बानायनानै दोनो आरो। माने दुलुर-दुलुर बानायना दोनो आरो जोंनिया बेनि अनगायैबो थालिरनि अनगायैबो मैथुनि बिफांखौ बानायो बिनिफ्राय नालिं खर नालिं बेनि साबाया जि जों नालेंखर फिथाइनि साबा बे माने बेखौबो बानायो आरो माने फिथाइनि बाख्लाखौबो बेनिफ्राय जायखौ जोङो नालेंखर धुना बिदिबो होनो खायफा खायफाया धुना सावनायावबो बाहायो। अब्लाबो खारै जायो होनो बिनिफ्राय नोंथां होननाय बायदि बेसर साबा सिबिंनि साबा सबायनि साबा बेफोरबो खारै जायो आरो माने बेफोरखौबो बानाय जोंना माने बे खारै खौहाय माने जोंनि बर'फोरखौ बानायनाय नुदों गोबां जायगा फ्रावनो बेफोरखौ नुवाबाबो माने बानायनो आरो ओमफ्राय आङो नोंथाङा होननाय बे थालिर बिफांनि खारैखौ माने था माबा थाइगिरखौ मोनथिफेराखै आरो होननायखौ मिथिफेराखै आरो नु फेराखै दासिमहालागै बाखिखिनिया बुंबाय बिनिफ्राय आरो जोंना बे खारैखौहाय नोंथाङा होननायबायदिनो जोंनाबो नालेंखरनि खथायावनो सुरो जिगाब होनानै सर बेबायदिनो जेनेबा फार्स्टआव दै होनानै सरनाया माने फार्स्टनिया मैला गयो आरो। आरो। बे हाथुफ्ला हाथुफ्ला गनाय नुयो आरो बेनिखायनोे बेनि बे खौनो बे लुफिनबाय थानाय नुयो आरो माने ओमफ्राय जि उनावहाय गोजों आराम माने थालिरनि खा खारैयाथ' एसे गोदजारोम आराम पियर बिदि ओंखारो नालाय। जाबाथाय माने बिदिनो बथलफोराव सोना दोनसिगोन आरो बेबायदिनो खारैजों जोंना गोबां ओंख्रिबो जायो नङा होमबा? अब्ला माने बे खारैजों माने खारैया माबाफोर माने रांखान्थि खामायनायावहाय माने मुलाम्फा मुलामफा होयो नामा बेखौ नोंथाङा एसे बुं बुंनो हागोन नामा आरो माने खारैजों मा मा लाब जायो जोङो जेनेब्ला खारैनि मुलाम्फाखौ एसे खोन्थानो हागोन नामा नोंथाङा?
औ ओ जोंनिया खारैखौथ' ओ बिदिनो आथिखालावथ माने गोबां रांखावरिनि हेफाजाब होनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा खारिखौथ' बानायनानै बे गोदोनि समावथ फानामोन नाथाय आथिलाव थउनाव सोहोराव थाग्रा सुबुंफोराबो माने खारैखौ जासै। नालाय बिनिखायनो माने। माने गोबां फाननोबो हानाय सुबिदा जानानै फैबाय आरो। ओं। जोंनिया गामि ओनसोलावथ बिदि खारैखौ जेखौ जोङो थालिरफोरनिफ्राय सावनानै। बे। दुलुर दुलुर बानायनानै फानो। बिदिखौसो बायो नाथाय टाउन सहराव माने। सरनायनिबो सुबिदा गैया नालाय। बिथांमोना माने सरखानाय। खारै बथलाव सोनानै फाननाय बे। बेफोरबायदिखौ माने। बायो आरो। गोबां माने ब। बथल फिसायावनो माने बाजि रां गाहाम। बेफोरबायदि मोननायबो जाबाय आरो दानिया बेनिखायनो। ओ रांखावरियावबो माने खारैया मदद होयो। आरो उम। जानायाव मा मा मुलाम्फा जायो होननानै बुङोब्लाथ जोंहा खारियाथ जोंनि देहाखौ जेबो खहा खालामा बिदि आरो। जों मिथिंगानि। निफ्राय मोननाय मुवाजोंसो बानायो नालाय। अब्लाबो माने खहा खालामा होननानै ओ जिखुनु जाया मुवाखौनो माने नांनायनि बांद्राय जायो ब्ला जोंहा देहानि खहाया जाखायो। बेनिखायनो ओ। नांनायनि सिबां जानांगौ आरो बुस्थुफोरखौ खौ ओमफाय ओ। खारैफोरखौ जोंहा ओ खायसे बुङो आरो गामिनि बर सुबुंफोरा उदैदुराव राव मोनबाय थाबाथाय माने खारै ओंख्रि जानानै होबाथाय स्रां मोनो। बेफोरबायदि बुङो आर उम बिनिफाय आरो खारैखौ जोंना गोदोनि सुबुंफोरा माने खर' लोबनाय खामानियावबो बाहायबोदोंना
औ नोंगौ नोंगौ
थ' सेम्पुफोरनि बाहायनाय गैयामोन नालाय बेनिखायनो ओ साबोनफोरनि जायगायाव बा सेम्फुफोरनि जायगायाव खारैजों लोबो ब्ला माने ओ खावपिफ्राबो माने खारो ओमफ्राय खानायफोरखौबो माने फिस्ला मोजां जानाय बिदि मोनो आरो जोङो माने बिसोरथ' खर'फोरनिबो जेबो खहा खालामा आरो जोङो साननो हागौ खायसेआ खारैयाथ' गोबाब माने गोबाब माने खानाया मोनगोन नामा खिन्थु ओ गोदोनि जोंनि आबै आबौमोना लोब्बोनाय ना थाय बिसोरनि खानायाथ माने मोजा जांसो आरो बिदि मोननाय मानाय बिदि गो-गैया आरो औ
औ
ओमफ्राय आरो ओ नोंथाङा बुंदोंमोन ओ‌ जेरै थाइगिर सावनायनिखौ मिथिफेराखै होननानै थाइगिर नि खारि ओ बेयो जोंनि थिंजाय माने थाइगिर फिथाइखौ दानखावनानै फोरानो आरो फ्राय फोराननानै बि थालिरफोरखौ जेरै सा खावो बिदि बिब्दिनो सावनानै सालिनानै माने जायो आरो बिनिया माने गोबाब जायो आरो खारिया
अ मालाबा त्राय खालामनांगोन होनबा माने बिदि
औ माने खायसेनि जायगायाव जायाबो जानो हागौ ना नाथाय जोंनिथिंजाय आङो जानाय खौ नुदों आरो
औ नंगौ ओम नोंथाङा होननाय बायदिनो जोंनाबो बे जेनेबा रांखावरि खामायनाया माने ओम माने बे खारैनि रां खावरिखौ खामायनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों आरो नोंथांनि बायदिनो नोंथाङा होननाय बायदि बिनो ओ गामि ओनसोलावथ खारै बयबो नखर नखरावनो बानायो नङा होमबा बिदिनो सुबुंफोरा सोहोराव थानाय बैफोर सुबुंफोरा आबादजों सोमोन्दो गैया माने साख्रि बाख्रि मोननाय बेफोर सुबुंफोरा माने बानायनानै सोलाबा नालाय बे माने बायनाय मोजां मोनो आरो माने थाब इजियैनो मोननाय बेखौ बायो आरो नोंथां होननाय बायदि बिदिनो टाउन जेराव हाया नालाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आङो खो खोनानो मोनदों जे माने खारैयालायनो माने ओ बेफोर बायदियावहाय माने ओम बिलाव बिलाव फोर थायो माने बेफोर जायगायाव माने माने मैगं खानाय माइ गायनायफोराव माने फोथाराव थांनायफोराव माने बे जेब्ला बिलावा बायो अब्ला बेयाव हाय माने ओ मा होनो बे खारैखौ फोनना होबोला माने बे बिलावफोरा गायो जाहैदों आरो माने अरा बिदि होननानै खोनानो मोनदों आरो माने खायफा खायफा जायगायाव माने गोबां सुबुंफोरानो माने बे खारैखौ बिदियाव बाहायो होननाय खोनानो मोन दों आरो माने नोंथांङा जे होनदों जेनेबा खारैया मोजां बे देहानि थाखाय मोजां नङा होमबा बेयो गेसटिकफोर जोंना थावफोर जाबाय थायोब्ला गे टिक जायो नङा होमबा गोबालु गोबालु मोनो देहाया खस्थ मोनो बेफोराव माने खारै बियोब्लाब माने आंङो खारै जायोब्ला माने देहा देहाया माने बारा गिसटिक जाया मोजां जायो उदैफोरा बेखौ माने नुनो मोनदों खोनानो मोनदों आरो माने जों बेफोरखौ माने गोदो आब आबै आबौनिफ्रायनो माने सोलोंबोनानै लादों आरो माने जोंनि आबै आबौआ फोरों बिनि बेबायदि नङा ओमबा माने बेफोरदि होननानै माने बेखौ मोनथि बोनो मोनदों आरो
औ जोंहा समाबो जाबाय बिदिब्ला दोनथजासिगोन नामा?